औ नोंथां।
हेल'
अ खोनादोंना नोंथां।
हेलौ नोंथां
अ खोनादो ना नोंथां हेल'
औ औ दासो खोनादो नोंथां। अ नोंथाङा मा खालामदों नोंथां?
अ आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
अ
नोंथाङालाय मा खामना- खामना दं? अ आं अ आंना खबरा ओरैनो मोजाङैनो दोंथ'यो नोंथां।
औ बिदिबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो राइरायनो सानदोंमोन नोंथां ओ बिफां लाइफांनि बागै सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
अ बिदिबा नोंथां बिफां लाइफाङाथ' ओ जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथार नङा होमबा नोंथां? औ, औ बिफां लाइ फां गैयाबा जों थांनानै थानो हानाय नङा बे बुहुमाव जोङो बिफां लाइफांनि थाखायसो थांनानै थानो हादों बिफां लाइफांनि थाखायसो दिनै जोङो जिब जुनार मानसि दुमसि गासैबो बे याव थांनानै थानो हादों आरो बे बुहुमाव नाथाय जोङो जेब्ला जों गुबुन ग्रहफोराव बा जोङो मानसिफोरखौथ' थांनाय नुयो। गिदिर गिदिर एस्ट्रलजारा एस माबाफोरखौ थांनाय नुयो नाथाय। ओ बिसोरो बेयाव थाङोबाबो बा जोंफोर थांबाबो बेयाव जों था-थानो हाया आ रोना नोंथां, मानो होनबा बेयाव बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय ओ बिफां लाइ फाङा जोंनि ओ जोंनि जिउआव जोबोर गोनां औ जोङो बि फां लाइफां गैयाबा जों दान्दिसेबो थांनानै थानो हानाय नङा आरो नोंथां। बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो, बिफां लाइफाङा आरो जोंनिफ्राय जोंनिफ्राय बिसोरो अ कार्बन डाय अक्साइड गेसखौ लायो आरो नोंथां ओ बिदिनो। बिफां लाइफाङा ओ गोबां खामानियाव बाहायजायो बिफां लाइफाङा जोंनि मोनसे ओ गोनांथार बाहागो आरो नोंथां।
औ
बिफां लाइफाङा जोंनो फिथाइ होयो बिफां लाइफांआ जोंनो ओ फिथाइखौ जों जायो बिफां लाइफांनिफ्राय फिथाइखौ आरो बिबारफोरखौबो जों जायो आ बिबारफोरखौबो जों ओं ख्रि संनानै जाजाग्रा बिफांबो दङ' नोंथां अ आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि बाहायबाय थानाय जेरै ओ आरांगा, मासि, टेबोल बेफोरखौ सब आलना जि दोनग्रा आलना बे फोरखौ गासिखौबो जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो जोंनि थानो था खाय बानायनाय ओ जेरै ओ न' बां न' बां न'फंफोराव कातफोराव ओ बाहायनाय जायो आरो नोंथां ओ काट ओ दर्जा खिरखि गासैबो बाहागोआवनो जोंनि नांगौ जायो आरो नोंथां बिदिनो बेफोरजों जोङो गोबां ओ गोबां दिजाइननि बुस्थुफोर बानायनो हायो आरो जेरै बिबार दोनग्राफोर टाबफोर जेरै न' सिंफोराव गोबाङानो बिबारफोर दोनो आरोना नोंथां बेफोरावबो जोङो। डिजाइन गोबां डिजाइननि ओ गोबां रोखोमनि बानायनानै जों दोननो हायो आरो नोंथां। बिदिनो बिफां लाइफाङा जोंनि मोनफ्रोमबो खामानियावनो सहाय जेरै ओ जोङो दा जों मोनसे बेमा ओ मोनसे बेरा बानायनोबाबो जों माबा मोनसे बुस्थु गायबाबो ओ फिथाइ सामथाय मैगं थाइगङानो जा बा आबादावनो जा बेफोराव जोंनो औवाफोरखौबो बाहायनाय जायो आरो। आरोना नोंथां जोङो औवाफोरखौ बेरा होनाय जायो बिदिनो। जोंनि गोबां खामानियाव बाहाय जायो बिफां लाइफाङा। बिफां लाइफांनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायबावनो हागोनना नोंथां।
अ। गुवारै हायाबाबा आं एसे ओरैनो फोरमायनो फोरमायना होनोसै नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां।
बिफां लाइफाङाथ' जोंनि जोंनि जिउआव जोबोर गोनां बेखौ गाैबो मिथिगौ आरो नोंथाङाबो बुंलांखाबाय।
औ औ।
औ बिफां लाइफां ओमफ्राय जोङो जेनेबा सायाबो मोननो हायो सान्दुंनिफ्राय जेनेबा जोङो। निजिखौ जेनेबा बासायनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ।
बिफां लाइफां बिफां लाइफां थाबाथाय जेनेबा बार बारबा जाग्राफोरखौ गुसु गुसु मोनो
औ औ।
बिफां लाइफांनि सिङाव जिरायनानै जोङो। गोजोन लानो हायो साया सायखुम होयो नालाय।
औ।
बिदिनो बिफां लाइफाङा गोबां गोबां खामानि होयो आरोना जोंनो।
औ।
नोंथाङा गोबां गुवारैनो बुंखालांजोबखाबाय।
औ औ।
बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा आरो गोबां फिथाइ फिथाइ होग्राबो दं आरो फिथाइ होयिबो दं।
औ औ।
फिथाइ होग्राफोरनिखौबो आरो खायसे फिथाइ बिफांनि फिथाइफोरखौबो जाजोबा खायसे खौ जानाय जायो।
औ।
बिदिनो आरो। बिफांनिफ्राय जोङो जेनेबा बिफाङा गोरान जाबाथाय बिनिफ्राय जोङो। बनबो खालामनानै अर सुनो हायो ओंखाम ओंख्रि संनो हायो।
औ।
बिदिनो गोबां खामानियाव बाहाय जायो आरोना नोंथां बुंबाबो बुंस' हाया माने बिफाङा जोंनि जोंनि थाखाय बेसेबांनि गोनांथि बेखौ माने। फोरमायबाबो फोरमायख' हानो फोरमायख' हाया जाहैयो।
औ औ।
बिफां लाइफां गैयाबाथ' जों थांनानै थानोनो हानाय नङामोन।
औ।
गोबां जायगाफोरावनो जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौ। दानफायनानै जेनेबा गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनाय लुयो
औ
बिल्डिं बिलडं बिल्डिं लुना लानानै जेनेबा जाय जायगायाव बिफां लाइफां गैया बे जायगायाव माने गरमा बारा जाहैयो
औ
जेरै दा एगजामपोल महरै गुवाहाटिीखौनो हमनानै लाबाय गुवाहाटियाव थांनानै नायोब्ला जेनेबा बिफां लाइफांफोरा जोबोर खम बेहाय बिफां लाइफांफोरखौ ायनो गायनो गारै जेनेबा दानफायनानैसो गिदोर गिदिर बिल्डिं कारखाना नुयो
औ औ
जायनि जायनि जाहोनाव जेनेबा बिदुङा बारा जाहैयो
औ बा
जेनेबा बिफां लाइफां थानाय जायगायाव जों जेनेबा नेसारेल बारा हहावाबो मोननानै जोंनि जेनेबा देहाफोराबो गोग्गोयै थायो
औ
बिफां लाइफां गैयि जायागाफोरनि आरो जेनेबा न' सिङावनो एसिव थानानै जेनेबा गाव गावनि देहा खौ जेनेबा खहा खालामनानै लायो आरोना नोंथां
औ औ
बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय बारानो जोंनि थाखाय जोबोद थोजासे जोंनि सावस्रि जखौबो मोजां गोग्गोयै लाखियो
औ
बिदिनो थालिर थालिर बिफां होनोब्ला थालिर बिफांनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो
औ
जेरै जों थालिरनिफ्राय जों फिथाइबो मोन थालिर बिफांनिफ्राय जों फिथाइ मोनो बे फथखौ जों जायो जानानै जों जेनेबा देहायाव सक्ति मोनो भिटामिन मोनो
औ
आरो थालिर बिफाङा जोंनो खारै खार खारैबो खारैबो बानाय जायो थालिर बिफांखौ
औ
जेरै खारै मैगंफोर जानोबाथाय जोङो जेनेबा न'नि खारै होनो मोनबा मोजां आरो सदा बेफोरखौ होस्लायस्लाय
औ
न'आवनो बानायनाय अर्गेनिक बिदिफोरखौ होनो मोनबा जानो मोनबा जोबोर दवाफोराबो मोजांै थायो आरोोना नोंथां
औ औ
बि अ आरो खायसे अ
आरो बेनिफ्राय मोननाय बिलाइफोराबो जोंनि गोबां खामानियाव बाहायजायोना नोंथां जेरै जोंनियावथ' जोंनि आसामावथ' बांसिन फुजा खुलुमनाय ाव बायो आरो बिदिनो जानाय लोंनायफोराव बाहायो मोनसे कर्मफोर जाबा नङा होमबा नोंथां औ आरो बेफोरनिफ्राय मोननाय फिथाइनिफ्राय थालिराथ' गोबां माबानि जाबाय नालाय थालिरथ' गोबां
औ
रोखोमनि दं नोंथां बिदिनो
औ औ
खालि दा ओरैनो अम मैखुनबो थायो नालाय नोंथां बे थालिर मैखुन मैखुनखौ जोङो देहानि थाखाय मोजां जायो होननाय खोनादों आरो
औ औ औ गोबां भिटामिन मोनो औ
औ औ औ ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो आरो बिनिफ्रायथ' जोङो जोंथ' जोंथ' आसामनि मानसिफोरा्रा बांसिन सब ओंख्रियावनो बांसिन खारै बाहायो नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ बय बयनिबो न'खराव आगोलथ' बांसिन बोन दानियाव सोरबा फोर बानायो बिदिनो बेसेबां बानाया थेवबो बिनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोयो आरोना नोंथां बिदिखौ आङो नुदों दानि दिनाव ओमफ्राय बिनि फिथाइ बेफोरखौ जों फाननानै गोबां खामायो रां खामायनो हायो आरो बेफोरखौ जोंनियाव फुजाफोराव बाहायनाय जायो थाल फिथाइफोरखौ ओमफफ्राय बिदिनो जोंनियाव थालिर फस्लाखौबो जायो आरो जायखौ खोनादों जोङो।
औ औ जायो औ
फोरखौ जोंनि बेफोराव बैसागु बोथोरफोरावां थालेर मस्लाों बेदरजों जानायखौ खोनानो
औ औ नोंथां औ
ओमफ्राय बिदिनो जोंनि बिफोरावथ' नसोरनिखै आरोबाव थालिरनि रोखोमफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा मा मा जाद दं थालिरा?
ओ थालिरनि रोखोम जाद माने ओ गावबा गाव जायगाफोराव बेलेग बेलेग जायगाफोराव जेनेबा बेलेग बेलेग नाम होनो जानो हागौ।
औ औ
अ जोंनियाव ओ अन थालिर होननायबो मोनो नोंथां
औ
ओं फिथाइया एसे जेबो गिदिर गिदिर टाइपनि जायो आरोना नोंथां। औ आरो औ थालिर आथिया होननायबो मोनो
औ
आरो जाहादि थालिर होननायबो मोनो
औ
जाहादि थालिरा जोबोर फिथाइा बेनिया जोबोर गोदोर गोदोर गोलाव गोलाव जायो आरो ना नों थां
औ
बेखौ फानबाथाय जेनेबा थाइसेयावनो दस थाखा बिस थाखा गाहाम लायो आरोना नोंथां
औ औ
आंनि मिथिनायाव बेखिनियानो थालिरनि बागै
औ ओमफ्राय नोंथां नोंसिरनिखै गयफोरनि बागानफोरबो दं नामा नोंथां?
ओ जोंनिखिंथ' गय बागान बिदि गैया नोंथां ओरैनो न'खरफोराव जानो फांफा फांनै दं आरो ना नोंथां। दंनाया जानावबो दं ओरैनो फांब्रै फांबासो दं नोंथां
औ बिदिबा नोंथांजोंना समाबो जाबाय नोंथां नोंथांजों ओ बि फां लाइफांनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों नोंथां
औ आंबो गोजोननाय मोन्दों नोंथां
औ दे होनबा नोंथां
अ दे नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां।
औ दे नोंथां